खोनादोंना?
औ।
नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो सानदोंमोन। बे आयदायानो जाहैबाय जोंना दा गेलेनाय।
औ। ओ गेलेनाय मानेथ' जोंनि बुहुमाव गोबां गेलेमुवारि दं' नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय ओ फुटबल, क्रिकेट, हकि, काबादि ओ बायदिसिना ओ दा बुंनो थाङोब्ला जों गेलेनानै जोंनि देहा एबा मोदोमखौ गोग्गो खालामनानै लाखिनो हायो नोङा होमबा नोंथां? जों गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों गोबां जामु जालाखौ जानानै जों गेलेनायाव बोलो बाहायनानै जों गेलेमुखौ गेलेनो हायो नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
गेलेनायनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुङानो ओ गावनि जिउखौ एबा गावनि जिउखौ दालांगासि दालांगासिनो नङा होमबा नोंथां? गेलेमु गेलेनानैनो जों जोंनि जिउआव जानांगौ खामानि बेफोराव रां बाहायनानै जोङो ओ गावनि जिउखौ सोलिबोगासिनो।
औ।
ओ दाथ' जोंनि ओ हारिमायारि एबा भारतनि हारिमायारि गेलेमुवानो जाबाय जोंनिया हकि नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ फारसेथिंजाय फारसेथिंजाय जोंनिया ओ भारतनि मुंदांखा गेलेमुवनो जाबाय जोंनिया क्रिकेट। ओ आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन ओ गेलेमुवानो जाबाय जोलुर नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बैफोर गेलेमुखौ गेलेनानै जों जोंनि जिउआव एबा गावनि न'खरखौ दालांनाय गोबां खोनानो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
गेलेनानै गोबां सुबुङानो गावनि मुंदांखा मुं गावनि दाम ओ बेसेन गोसा मुंखौ मुंदांखा खालामनांदों नङा होमबा नोंथां? गेलेनायनि गेजेरजोंनो ओ गोबां सुबुङानो गावनि जिउखौ दालांगासिनो दं। बै गेलेनानैनो जों जोंनि सोलेर देहा बैफोरखौ जेबो बे ओ गोग्गोम लाखिनानै जेबो बे बेराम आजार जाहोआलासिनो जों गावनि जिउखौ फोसाबना लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जाहाथे जोंनि मोदोम एबा सोलेरा ओ दुरबल एबा जोंनि मोदोमाव जेबो बेमार आजारा गाग्लोबनो हाया। बेनि थाखाय जों बेनि थाखायबो जों गेलेमुखौ गेलेनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ। अ
दासान्दिथ' जोंनिया ओ वाल्ड काप जागासिनो जोलुर खेलानि नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बै जोलुर खेलायावबो गोबां गे गेलेगिरिफोरा गोबां खस्थ' खालामनांदों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बै गेलेनायावबो सोरबाया जेनदों सोरबाया जय जादों ओ बेफोरनि गेजेराव जेरावबो खायफाया जखम जानांदों नङा होमबा नोंथां। नाथाय बैफोरखौ नायालासिनो जों गेले गाव जेना लासिनो जों गेलेनायखौ गेले गेलेलां थांबाय थायोब्ला जोङो जोंनि जिउखौ मुंदांखा खालामनो एबा ना मुंखौ जों जोंनि मुंखौ मुंदांखा खालामनो हागोन नङा होमबा नोंथां
औ।
बै गेलेनायजोंनो खायफाया दुखु जादों खायफाया बान्थाखौ मोननानै खुसि जादों एबा जिउआव गावखौनो गोग्गानाय मोनदों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बैफोरनि अनगायैबो जों गोबां सुबुङानो ओ गामि गखाफोराव गेलेमु गेलेनानै ओ गावनि समखौ बारहोनो हायो। एबा ओरैनो थास्लाय ओरैनो थानाय समाव जेबो खामानि गैयि समाव जों जोलुर काबादि क्रिकेट बायदिसिना गेलेमु गेलेनानै जों जोंनि जिउखौ बारहोनो हायो आरो ना नोंथां नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओ बेबायदिनो जों जोंनि जिउआव गेलेमु आरिफोरा गेलेमु आग आगजु एबा ओ बेबायदि जिउ थासारिया जोबोर गोनां नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
बैनि अनगायैबो जों बैनि अनगायैबो जों जोंनि जिउआव दिनैल' नङा गोबां आगु आगु सम बारलांनाय बै समनिफ्रायनो जोंनि जिउआव बै गेलेमुवा सोलिबोगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ
बै गेलेनायनि गेजेरजोंनो खायफाया गावनि जिउखौ हेंगार हरबाय। एबा गावनि जिउखौ दा गेलेमुआव बाहायगासिनो दं नङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोरनि गेजेरजोंनो बैफोरनि गेजेरजोंनो जों सुबुं माहारिया गोग्गोम एबा गावनि मोदोमखौ गोग्गो खालामनानै लाखिबोगासिनो दं। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
गेलेमुवारि गेलेमुवारिफोराथ' जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि जानानै फैबाय। नोंथाङाबो बै गेलेमुवारिफोरनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो। नोंथाङा थ' दाबावैसो गोबां खोन्था मा होनो फोरमायनानै थांखांबाय थेवब्लाबो आं आंनि रोंगौथि बागै आङो माने एसे फोरमायनो फोरमायनोसै।
औ
जोंना भारत हादरनि हारिमायारि गेलेनाया जाबाय जोंना हकि। नङा होमबा नोंथां? बेनि गेजेरजोंनो जोंना मान गेलेनाय जायो खेलाफोरखौ जेरैहाय फुटबल, क्रिकेट, काबादि, भलिबल बायदि बायदि रोखोमनि जोंना भारत हादोराव गेलेयो नङा होमबा नोंथां? दा बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ क्रिकेट गेलेनाया जोंना भारत हादराव बांसिनानो क्रिकेटखौ मोजां मोनो।
औ
मानो जोंना क्रिकेट गेलेनायाव बांसिनानो गोसो दं।
औ
आरो जोंना फुटबलाव एसेबां गोसो गैया नाथाय थेवब्लाबो जोंना फुटबलखौबो गेलेयो। दासान्दि जोंना गासै माने मुलुग एबा हादोरफोरावनो दा वाल्ड काप जागासिनो दं नङा होमबा नोंथां? बैफोर वाल्ड कापाव गोबां सुबानो माने गावनि समखौ गारनानै बैफोर माने गेलेनानै जोङो माने गावनि हादोरखौ सिनायथि होनो एबा देरहासार दिन्थिनो थाखाय गाव माने गावनि समखौ हेंगारगासिनो दं नङा होमबा नोंथां? बैफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोंना माने सुबुंफोरा गावनि देहाया मोजाङै थायो आरो जों गेलेनायनि गेजेरजों माने सोरबा ओ खायसे सुबुङा गावनि देहाखौ गोग गोयै लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां? सुबुंफोरा गावनि देहाखौ माने माने बायदिसिना गेलेनायनि गेजेरजों माने जेरैहाय जोंहा खारनाय बायदिसिना थ' जोंना जाबाय थायो नङा होमबा बेनि गेजेरजों जोंना देहाफोरा मोजाङै स्ट्रङै थायो नङा होमबा नोंथां? बे गेलेनायाव जों खायसे मुवाफोरखौ जाब्ला जोंहा देहाफोरा इसिबां गोरलै जायो माने दुरबल जालांनो हायो। जों बेनिखायनो बेफोर गेलेनायाव जों माने बायदिसिना रोखोमनि मुवाफोर खौ जानो नाङा नङा होमबा नोंथां बेफोर मुवाखौ जाब्ला जोंना देहायाव लोरबां जायो। बेनि थाखाय जों जानो नाङा बैफोर गेलेनाय समाव जोङो माने गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय जों मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ एबा मोजां मोजां मैगं थाइगं गोथां मुवाफोरखौ जानो नांगौ। नांगौ बायदि नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जों बैफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोंना मा होनो दुखुबो ओ मोनो खायफा सुबुंफोरा बैफोरखौ जों मोजाङै दुखु मोननायखौ जों माने मोजाङै ओ हामनो होनांगौ बेनि उनावसो जों गेलेनो थांफिननांगौ जायनि जाहोनाव जेब्ला जों दुखु मोननायावनो जों जेब्ला गेलेनो थांगोन अब्ला जोंना बैफोरो बांद्राय जालांनोबो हागौ। बे एसिनिफ्रायनो गोबां जालांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोर ओ ओ आरो जोंना बे दा ओ मा होनो जोंना समाबोथ' जानानानै फैबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां खोथा मोनथिनानै मोनबाय नोंथांनि सायाव जोबोर गोजोननाय थाबाय।
औ साबायखर बावबाय नोंथां।
औ नोंथां दे अब्ला।